खोन खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों। औ नोंथां मोजांथ' दासान्दि नोंथांआलाय माबोरै दङ'?
औ आंबो मोजांआनो दङ'। ओ जों दायो मानि सोमोन्दै रायलायनो?
ओ आबादनि सायावनो सावरायनोसै नामा दासान्दै औ।
दा नोंथाङानो बुंग्रोनो ना आं बुंग्रोनो आबादनि सोमोन्दै फंनैसो?
दे नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोना होदो दा दैज्लां बोथोरनि सम नों थांनि ओनसोलाव मा मा आबाद मावगासिनो जेरै गोजां बोथोर ओ मेसें बोथोर दैज्लां बोथोरावबो मा मा आबाद मावनाय जायो।
औ औ दा जोंहा दैज्लां बोथोर हिसाबै जोंनि दैज्लां बोथोरनि गाहाय आबादाथ' माइयानो।
औ नोंगौ नोंथां।
जोंनि एरियायावहाय दायो माइया गायनाय फुनाय दायो सलिगासिनो गायगासिनो। फुगासिनो ओ थांनाय थांनाय सप्तानिफ्राय जोंहा फुजेनन्नानै गायजेनबायानो ओ दा सोलिगासिनो बिदिनो गायनाय फुनाय दा माइखौ माबोरै गायो माबोरैहाय फैयो बिनि मोन नैसो बिदिन्थि होनि आं नोंथांनो।
औ नंगौ नोंथां।
अ दा जोंहा माइखौहाय खोथियाखौ माबोरै फैयो होनबा गिबियाव जोंहा बोसोरसे सिगां मोनसे माइ खोथियानि मुङावहाय मोनसे माइ दोनना लायो जाय माइखौहाय माइज्लि होनना बुङो।
औ नंगौ।
बेखौ जोंहा खोथियानि मुुंआव दोन खायो दा बे माइज्लिखौहाय जोंहा जेब्लानाखि गायनाय दैज्लां बोथोरा सफैयो अब्लानाखि से माससो सिगां बा नैजि सानसो सिगाङावहाय बेखौ फोना लाग्रोयो। फोनायनि उनावहाय जेब्ला माइया गायजाहां बायदि जायो अब्ला दुब्लिखौ खेबसे हालौग्रोना लायो जाय सेथि खेब हालौनायखौ जोंनियाव खारायनायबो होनना बुङो। ओ जोंहा दुब्लिखौहाय थामथि खेबसिम हालौवनाय जायो। ओ माइआ जेब्लानाखि गायजानाय जायो अब्ला थामथि खेबसिम हालएवनानै जोंहा माइखौहाय गायनाय जायो आरो दा माइखौ गायनायनि सिगां जोंहा दुब्लिखौहाय आलि आलिखौ दानग्रोना लानाय जायो। अबेबा आलि बायनायखौ आलि खोग्रा लानाय जायो। बिनि यावहाय नांगौ बायदि दै जगायना लागोरनाय जायो। दा नांगौबायदि दै जगायनानैहाय जोंहा माइखौहाय गायनाय जायो आरोखि। दा गो दोनि माइ गायनाय, दानि माइ गायनाय, गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन्दों आरोखि ना। दा सोलायनाया सोलायनाया बेनोदि, ओ सिगां आबै आबौनि आमोलाव जेरैबायदि मोस सौजों हालजों जेरैबायदि एवना गायोमोन, दा बेबायदि गायनायखौ नुनो मोनला आरोखि। जेरै दायो बिगियान आदबजों टेकनलजिया जुगावहाय दा ट्रेक्टरजोंनो हालौनाय, आरोबावथ' जों जोंनियाव ट्रेक्टरजोंनो गायनायखौबो नुनो मोननोसै आरोखि। सिगाङाव गो सिगाङावहाय गोदो गोदाय जेरैनाखि फुङाव दाउला गेसेेरबानो ब्रै रिंगा बा बा रिं गायावनो सिखारनानैहाय हाल मोसौ होलांना हालौहैयोमोन, दा बै बादि हाल लौनायखौहाय नुनो मोननाय जाला आरोखि ना खम नुनो मोननोसै।
औ नंगौ नोंथां औ।
जायफोरनि नख'रावहाय माने मोसौ मोसा दं बेफोरो साफा सानै हालौनाय नुयो। बाट गोबांखौनो नुनो मोननाय जाला आरोखि। दा जोंनियाव गायनायाबो ट्रेक्टरजोंनो, बिनि उनावहाय जेब्ला माइखौ गायखांनानै जेब्ला हायैयो, माइ हानायाबो ट्रेक्टरजोंनो टेकन'लजिया जुगावहाय आरो मारा होनायाथ' ट्रेक्टरजोंनो होखायो होनोसै। मारा होनाय होनोब्ला नोंथाङा बुजि मोनो ना? मारा होनाय बुङोब्ला नोंथाङा बु औ औ। दा बेयावबो जोंहा ट्रेक्टरखौनो बाहायान बाहायनोसै। गोदो गोदायथ' मोस सौजोंनो जायनोखौनाखि जोंनाव जिनज्रि खानाय होनना बुङो। मानै बा माथाम मोसौखौ जिनज्रि खाना होगदिङोमोन आरो हुखेनजों बेलथायनानै हाय जोंहा माइखौ आलादा खालामनानै फिन खेबसे होबावनाय नुयोमोन, दा बै बायदिखौ नुनो मोननाय जाला आरोखि आरो गोदो गोदाय जे
फोथाराव बा दुब्लियावहाय जाहा नांगौ बिबांनि दै मोनाब्ला बा अखा हायाब्ला, एम्बु हाबा होनाय मोनसे नेम दङमोन गोदो गोदाय जोंनियाव। दा बै नेमखौबो नुनो मोनला। आरो एम्बु हाबा होनायनि उनावबो जुदि अखा हायाबोला ओ हा हालौग्रा नांगोलखौहाय दुब्लि फोथाराव उल्था गायनानै फैनाय नेम दंमोन। मोनसे दा बे नेमफोरखौ दा बे नेमफोरखौबो नुनो मोननाय जाला आरोखि आरो नोंथाङा बुंबाव नों दा सुखान जायखौनाखि गोरान मेसेंनि गोरान आबाद होनना बुङो। दा गोरान आबाद दावहाय जोंनियावहाय फाथो, बेसर, सिबिं बेनिफ्राय नख'राव जानो थाखाय आलु, लाफा, मुला बायदि बायदि आबादखौ मावनाय नुनो मोनो आ खि दा जोंनि आबाद जोंनियाव आबादारिफोरा बांसिनै सबाइ आरो जुखाम, बे मोननै आबादखौ बांसिनै मावनाय जायो आरोखि। सबाइ आबादा सबाइ आबादखौ मोननै मुलाम्फानि थाखाय जोंनाव मावनाय जायो। ओ सेथि मुलाम्फाया जोंहाथ' सबाय नि जायनाखि बेगर बे सबायनि बेगरखौ मोनखायोआनो। बेनिफ्राय सबायाइनि जायनाखि साबा जे जेब्लानाखि सबाइखौ बुनानै बा मारा होनानैहाय सबाया आलादा आरो बै जाफ्रा जायनाखि बेजे होनना बुङो, बेयो आलादा जायो। बै बेेजे खौ जोंहा सावनानैहाय खारदै महरै बाहायनाय जायो आरो खिना। दा बे मोननै मोननै मुलाम्फानि थाखाय जोंहा सबाइ आबादखौ मावनाय जायो आरोखि। बेनिफ्राय जुखाम आबाद जु जुखाम आबादा जोंहा रांखान्थि बिथिङाव गोबां हाय बायदि हाय बे रां खान्थि बिथिङाव गोबां रां मुलाम्फा खालामनो हानायनि थाखाय जोंहा आबादारिफोरा जुखाम आबादखौ बांसिन नै मावनाय नुनो मोनो आरोखि बेनिफ्राय न'खराव जानो थाखायथ' बे आलु लाफा मुला मैद्रु बायदि बायदियानोसै ओ जोंनियाव थाय हाथाय बाजारावहाय जानाय मैगंखौहाय बायना जानायखौ खम नुनो मोनो ओ खारनखौथ' नोंथाङा मिथिखागोनानो जायनाखि रा रासायनारिक हासार जेरै एमअपि पटास इउरिया बायदि बायदि हासार सार बाहायनाय नुनो मोननायनि थाखाय जोंहा न'आवनो न'निनो जायनाखि गोबोर हासार बे गोबोर हासारजोंनो मावनाय आबादखौ जोंहा न'आवनो एसे जानो आन्था एसे एसे मावनानै जानायखौ नुनो मोनो आरोखि ना दा दा नोंथांमोनावहाय माबायदि माइ आबादखौ माबोरै मावो बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो खिन्थादो
औ नंगौ नोंथां औ बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जोंनि जायगायावबो माइ आबादखौ गोदो ओक औ बांसिनानो जोङो मोसौजों एबा हालजों एवनानै आबाद मावनायखौ नुयोमोन नाथाय दाथ' समनि आंखाल आरो बिदिनो जोंहा ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै गोबाङानो बिदिनो आबाद मावो ओ नाथाय गोदोनि समाव बिदिनो आबै आबौमोननि सम बिसोर थाबैनो सिखारनानै बिदिनो फुंनि ब्रै रिंगा थाम रिंगायावनो सिखारना हाल एवहैनानै बिसोरो मोजाङै दुब्लि फोथार खौ मोन होनानै आबाद मावोमोन नाथाय दानि समाव जोबोद समनि आंखाल आरो सम बायदि समाव जोङो दै मोना अखाफोरा बिदिनो मालाबा सिगांग्रो हायो मालाबा बा उनग्रो हायो बेनि थाखायखायनो बै दैफोरनि हिसाबैनो जोङो आबादखौ मालाबा उन सिगांबो मावनाय जायो बेनि थाखायनो ट्रेक्टरजों एवनानै जोङो आबादखौ मावनायखौ नुयो आरो दानि समाव बांसिनानो लोगोसेनो गोदो आबै आबौ मोना बिदिनो गावनो न'आवनो गोबोर हासार बिदि बिदिनो जाबोर जालाफोरखौ हासार बाहायनानै आबाद मावोमोन नाथाय दानि समावथ' गोबां रासायनारि हासार बाहायो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ इउरिया पटासियाम बैफोर हासारफोरखौ बाहायनानै
औ औ
बिब्दिनो जोङो गिबियावनो आबाद मावनो थाखाय जोंनो ओ खोथिया फोनो थाखाय जोंनो जेरै माइलिनि गोनांथि थि जायो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो बिदिनो बैफोर माइलि खौ जों गाव ओ जेरै थांनाय बोसोरफोराव जों माव माइना मावनाय आबाद माइखौ जोङो जाय माइआ गोग्गो एबा मोजांसिन बेफोरखौ जोङो ओ खोथिया फोनो थाखाय जोङो माइलि महरै दोनथुमनाय जायो बै खोथियाखौनो जोङो जेरै माइ खौ जोङो ओ खोथिया फोनायनि सिगां जोङो जेरै बस्थायाव सोनानै फाथोनि बस्थाया जायखि जाया जों बस्थायाव सोनानै बिदिनो दै एबा फुख्रिफोराव जोङो बिदि हरसे से हरनि थाखाय सोमना दोननाय जायो आरो ना जेब्लासिम बेयो फेंखा फैगोन जेनेबा गाजिगोन अबेबा जों बेखौ दैखांनानै जोङो जायखिजाया जाया जोङो बिदि थालिर बिलाइजों खोबना दोननानै बेनि उनाव जोङो दख्लियाव लानानै बै खोथिया फोनाय फोथारखौ जोङो मो मोजाङै आलि दाननानै नांगौ जखानि जोङो दै होनानै मोजाङै आलि सालि खोनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै एवना लानानै बिदिनो जोङो रासायनारि हासार एबा जों गोबोर होनानै आ खोथिया मोजां जानायनि थाखाय हा बिनि उनाव जोङो खोथियाखौ दुख्लियाव लाना जोङो सास्रो सास्रो फोनाय जायोना जाहाथे खोथिया मोजाङै गेसेङै आरो मोजाङै जौनो हानाय बायदि रज'यो बेनि थाखाय जेब्ला जोङो खोथिया मोजाङै लावबोगोन अब्ला जोङो गायनो लानाय बै दुब्लि फोथारखौ जोङो ट्रेक्टरजोंनो मोजाङै हाब्रुआ गल' गल' जाजासेै जोङो सैसे सैनै सैथाम गाहाम हेवा होमबा
औ औ
बिदिनो मोजाङै एवना लानाय जोङो गावनि गामि खाथिनिनो बिदि हुवानिफ्राय फोरखौ लिंनानै आबादखौ मावो आरोना माइखौ गायनाय जायो बिदिनो माइ गाय गायखांनायनि उनाव बै माइ गायखांनाय दुब्लि फोथार नाराबवारि फोथारावनो जोङो बिदि ट्रेक्टरजोंनो हेवफैनानै जोङो मेसें बोथोरनि आबाद जेरै जोङो बेसर नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो सबाय आरो ओ मुला बेसर बेफोरखौ फैयो आरो ना मथ द लोगोसे जुखाम बिदिफोरखौ ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदोंमोन सबाइखौ जोङो सबाइ फिथाइनि अनगायैबो बैनि ओ जाबोरफोरखौ जोङो बेनि नाखांनायनि उनाव बेखौ जों खारैनि थाखाय बाहायो थिग बिबदिनो जोङो बेसर खौबो जोङो थाव फेरनानै गावनो न'आवनो जोङो जानो हायो मानो होनोबा दानि दखाननि थावफोरा गोबां भेजालि न' बेफोरबो मोनामो एबा जोंनि ओंख्रि संनायफोराव मोजां थावा बेमार आजार जानाय जोबोद चान्स थायो बेनि थाखायनो जों गावनो न'आव बेसर फोनानै जों बैफोरनिफ्राय थाव दिहुननानै मोजां थाव जोङो न'नो गानो हायो लोगो लोगोसे बैफोर थावखौ जों गावनो देहायावबो फोननो हायोबा जों खारानायफोरावबो लानो हायो थिग बिबदिनो जोङो बे स'नि सफ्लाखौबो जोङो डाइरेक्ट गारनो नाङा बेखौ जोङो ओ बिब्दिनो जोंबो बेखौ खारैबो बाहायनो हायो आरो आरोना सावनानै बेखौ औ थिग बिनो लोगोसे दैज्लांनि आबाद बुङोब्ला जोंनि जायगायाव दैज्लङाव बिदिनो जोङो दैज्लांनि राङालाव दैज्लांनि पानेलाव फालौ बैफोरखौ मावनाय जायो
औ औ दा होमबा नोंथां जोंहा सम समाबो जाबाय नोंथां माब्लाबा रायज्लायफिननोसै नामा
औ नंगौ नोंथां आबादनि सायाव इदि नोंथांजों सावरायनाांगौ गोबां बाथ्रा मिथिबाय नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां ओंगो